आरो सोंबावबाय आंनावबो।
देखायफिनबाय।
ओ माबा मा होनो खेबब्रै जानाय देखायफिनबायब्रा आया माथो खारबायलाय सानबाय आं ओमफ्राय मानोथो बिदि फैदोंथाय औ माबा आया माथो खेबसे थांनाय देखायबाय सानबाय आङो, दासो देखायदोंब्रा। ओमफ्राय मानोथो नोंनाव ओ नोंनाव हरनो नागिरनायाव माबानायाव ओ बे माबा सेरनायाव इदि देखायफैबायब्रा हरजायाखैमोन ओमफ्राय दा देखायफिनदों र' दा खेबसेयाव नायफिनसै।
ओ ओ खेबसेयाव नायफिनदो आङो सोरबा सोरबा फानोबाथाय दाहायो सोंहरनायनानै बायगोनसोलै आङो।
जौसेसोनि ने?
औ जौसेसोनि बायनानै सोंहरसै जौसेनि बेसे मोनो होननानै। दाहाय सोंहरगोन दे सानैजों है नों नङाबा माबाहर खौरां लाहर।
यैनाव?
नोंनाव हरगोना हरला ओं।
हर हरदों हरनाया ओमफ्राय हरगोनदां र' सोंहर नायगोन दाहाय।
नों सोंहरनाय ओमफाय गु रिंगासोआवसो थायो खोमालै बियो गु गु थामजि इदिफोराव। उम नों सोंहरदो सोंहरनानै हरो होननानै बुं मानि मा मावो?
अबावबा खामानि मावोनो माबायाव इ दि मा होननांगौथाय इटारामन थांनाय बि आदाया ओ ओ इयाव खोमा। ओं सावगारि दोननायखौ ओं।
उम सोंहरनायनानै माबायोबा जायोबाथाय बायनांसिगोन।
ओमफ्राय मारै बायहर बायनो बायनांगौ इनावथ'?
हो गाव हरगोनब्रा ओमफाय रांखौ जोङो जानबुंजों हरनो नांगोन।
इखायन्थ' इदिसो हरनांगोनना।
ओ नङाबा आङो बेनाव गैया होमबाथाय ए आब'नाव बिहरगोन।
ओं।
आंनिखौ हरनो थिनगोन।
ओ आब'नावबो बिहरबा हरगोन इयो।
ओंओ रांखौ बिनु माने आब'खौ होनहरनो थिनसै आंनाव हरनो थिनदो आं नोंनो रांखौ हरनोसै नों हरदो होननानै बुं
ओ ओ ओ बिदि बिदिबाबो जायो ना उम इसिनि आब'नि गाहाया अबेनिबा माबाम
बिथिंजायनिनो खोमा गावसोरनि खाथिनिनो खोमा
ए जों बायदिआनो ना मा बेलेगबा
इसे इसिना एसे बैसो गोनां बैसो गोनां गोजा खोमालै
उम नङा माबाखौसो होनदां हारिखौसो होनदो
हारिया एखेयानो जोंबायदि जोंनि हारियानो
सोरबा सोरबा मा होनोमोनलाय मोखां बिजाब ना मा होनो मोनलाय?
ओ मोखां बिजाबाव लोगो मोनलायनानै ओ
उम उम बेयाव होलाबाय थानाय ना बिसो बिदियानो खोमा होमबा सोरबा
उम उम
मैया जि खालि इदिनोल' फैयोब्रा आंनाव नायबाथाय खालि इदिल'
खालि इदिनोल' फैयो ओमफाय आं लाजियो
नायनोनो बाबाय ब्रा आंबो ओमफाय नों बे दाखलै खोन्थाबाय थानाय सासे दा जोंदि माबा नायै नायै दि माबायो होननाया
आरो
बिखौबो मैयासो मानसिखौ नुनानै सिनायब्रा अ इसो सानबाय आङो नों खोन्थानायखो
बाबायसो आङो बे ए गो दाख्लै आं नोंनो खोन्थानाया गोदाना नैजिसे रोजा मोनो होननाया आङो गैयाब्रा मोना माबाल' मोनग्रा जाबाय ओ से घन्टायावनो नैजौ बाजिल' नैजौ बाजिना नैजौ ब्रैजि बिदिल' सोर थागोन बि नै घन्टा थाबाबो नैजौ ब्रैजौ बिदिल' मोनग्रा जाबाय आं बाबाय ओंखायनो राग गा जोंनानै दानबायसो आं दहैयो हो मोखां देखायग्रा मोनसे ओंखारबावदोंमोन ना दालाय नायजाग्राया नङा दां ओ आं मोनसे गोदान मोनबावदों होनहरदों खोन्थानाया
नायजाग्राखौनो सानदों।
उम
दे माबायानो गेलेग्रायानो मेरला दङ दि खोन्थायो ओमफाय है नंगौना नङा आंबो सानलायलाङो।
खौल' मोजां मोनो आं नै दा जों थाबाय थानाया ओं नोम बेयो मोजांसिन माने गोरलैसिन आरो गोरलैसिन। माने इयाव से रोजाखौनो मोनोना जेने बा नों गो ए एसे घन्टा थानानै से रोजा मोनबाबो जायोना ओमफाय गुबुन फोरनिया
मालाबा नांगौ समावथ' उम बख'हैनो हागोन ना
नों मोनथारा नों रां सोनानै बिदि बाहायलायनानैसो बानायनांगौबा मारै जागोन मानसि सोबाय थानांगौ जों अबेनि एफा मानसि मोनगोन
ओ इखोनथन ओमफाय दा आंहासो नै नों नोंहासो मालायस हाबनो हाबावबाय आंहासो दा आंहासो हाबनो होनलायनाया दा ओमफ्राय आंखौनो दाब बो माबाला आंहा माबोरै हाबबावनांगौ दे आंखौसो उनाव आंनो थाइसेबो हरा जाथोंसै।
होनहर होनहर
ओं बैखौने दा दा आं थानायखौ
बै दालां खाथिनिखौ होननो थिन नङाबा बैखौ होननो थिन नों हाबगोर थआबानो जासैमोन।
आंहा मिथियाबा डाइरेक्ट गाहायनाव हाबनांगौ सानबाय खुलिबोनाय लोगो लोगो।
गाहायनाव गाहायनाव हाबगोराबाबो जायोना एैलाय आगैनिखौ आं दाबो खालामनानै होयाखै।
आंहा सानदों मा माने गाहायनाव हाबबासो माबाया जायो खोमा सानदोंब्रा आंहा मिथियाबा।
उम र दाहायो आगैखौबो इनियावनो हाबनानै होनांसिगो गोन मानो होमबा गोमो गो गोमो गाबनिखौ जोङो होमबा
ओरैनो थायोना हेलाबा ओ बुथुमनो हायो माने इसोर हरखाबाय नालाय। सोलायनांगौ जाला नालाय जोंहा आरामसे मोनबाय उम सा
थुंस' हायोना
सोलायनांगौबाथाय एसे खम जाहैयो माबा गाबगासिनोलै नोंनाव।
आंनाव मा गाबदों?
माबा खिथिख खिथिख बायदि होननाय खोनादों।
ए हांसो फिसा हांसो फिसा गाबदों खोमा हांसो फिसा माखासेया दैयाव थांदोंमोन ओमफाय दासो गाखोबोजोबबाय बिसोरो। दहाय लायनो थांबाबो ओंखारबोआखै। जेरावबो थाङाखै आदार होबाय थायोना।
ओं ओं आं माबा फिसाखाय अबावबा थांगोन नामा सानदों।
थाङा फख्रियावनो हाबनानै जागासिनो दहाइ अखा हाबाबो। ओमफाय दा आदाया होनदोंमोन थांलाय नों लेंंहरलाय फैगोन खोमा होननानै बुं दोंमोन र' सिरि थाथ'आं माबा खालामदों। ओइ र' सिरि थाथ'आं माबा खालामदों।
होआ रायलाय हरला बायखायो सोर रायलायहरलाबायनोबा खोनाफैयाखै खोनानायालाय नङा बै सो होनदांं बेलेग माबानायखौ खोनायाखै।
ए।
अखाया इदिनो बोथोरा थाबाय थाबा आरामनो अखा हायालासिनो मोज मोजां मोनलायो बिदि थाबाय थाबा सान्थिनो। जि मार फैदोंलै आराम बार फैदों।
आंहा आरो होथेथियावसो दंफैयो ओर जाय बैथिंजाय बिदिनो सोरबा थांनानै माबागोन साननानैनो बिथिं थाफैबाय आरो बेयावबो होनफैजाबावबाय हांसो फिसाफोरा फैजानायनि थाखायनो
आंबो सोर दा- दा आदा ना सोर?
सोर?
हांसोनो आदार होनानै दोननानै हांसोफोरा गाखोजोबखाबाय आदार
ए गाखोनानै थाफैखायो नामा हारसिंनो
ओम गावसोर अहाबा दैयाव गेलेनो अहाबाथाय गाखोनानै फैयो।
ए इदिनो लादाव होनाया मोजां न सोरबा सोरबा अबबा माबानानै गेलेनानै थांफ्राङोना बेलेग
इदिनो आदार होबाय थाखाबाथाय फैखायो खोमा ओमफाय बे आदार होनायफोरा गथ जायाबासो
ओं बे होनाय टाइमाव होदावबाय थादो होलाबा फैबाय थायो इसोरो। खेबसेटाइमावनो होदावबाय थाबाथाय।
जादो। गावहाबा अबाव थांखो आयना नायनोसो थांबाय बि।
ओं नङाबा माथो बिदिनोखा इसोरलाय खामानि जेबो गै
गावनो होलांनो हाखायोमोन।
उम खामायनियानो जेबो गैला खालि इसेल' इसिना।
उम
इदिनो जाजोब्बाय आजिखालिनि मानसिफ्रा होनदो।
उम नंङाबा।
जेब्बो खामानि गैला ओरैनो थाबायथा। अखा हासिगोनथ'आरो दा मोनायाव थान्दा हाबा हामगौ एसेनो।
उम आरामनो गुसु गुसु उन्दुनो।
उम बे मोनायाव उन्दुनाय थमाव उन्दुनाय समाव एसे थान्दा हाजानो लुगैयो आङो। ओमफाय दा इदि ओरैनो थानायफोराव ओरैनो सानफ्राव बारा इसे
जि अनथाव बाथाव गाखोनानै थाफैजोब्बाय एनै सिलायाव।
माबैसे दंबावो?
जिबा दंबावो होनदों खोमा जिदाइन खामोननानो। जिदाइनथामोन खोमा ओइ जिदाइनथा नङा जिद'था।
ए होमबा मास
दाइनजरा होन्दोंमोनना इसोरो दाइनजरायाव जिद'था ओं दाख्लैयो मासेयानो लोरबां बां खामोन।
ओ ओ।
ओमफ्राय इदिनो खर' गिदिङो उम दाख्लैफोर सिरिनि
माबाया खुमब्राया गोखैमोन?
ओहो गोखै नङा आं गोखैखौनो मोनजाफेरला।
दाख्लैनियासो गोखैमोनदां होमबा। थु माबाया गोलावा।
गोलाव गोलावा।
ओ ओ बियो दिनैना मा-मादैया दहाय होनखादों नालाय। माबासो मा होनोमोनलाय ओ थुमफ्रुखौ जानायनो होननानै ओ ओ।
दाख्लैनिखौ मालाबा जानायखौ गोखै मोनजादों होनदों।
ओ दाख्लै जानाया दाख्लै जानाया बे गोलावखौ जादोंनो ओमफ्राय बै खनसे आरो बे थुमफ्रुखौ गोखै होन सानना दोनदोंमोन मादैया। देरबासो गोखै जाहैनोबो हानाय बेदरजों संनायखाय अवा अखा गोखै माबा दा गोरलै हांमोन ना बेदरजों संबाथाय गोखै मोनाखैदां खम जानानै।
बेदरजों संनायखौल नङाना दाख्लैयो माबा जादोंमोन।
आ।
गोरान एवनानै
ओ ओ दाख्लै जोंहा लाबोनाया गोखैमोन खिन्थु गोथावथारमोन।
गोथावथारमोन मोनजाफेरासैनो। जानो आं गोखै जानो लुबैनानै गोखै जानो लुबैदों गोखै जा लुबैदों होननानै जानो नागिरबाय थायो ओमफ्राय मोनजा फेरानो।
जोंहा दाख्लै लाबोनायाबो जि गोथावमोन नोंसिना बोरैबा गोथावथारमोनलै।
जोंनि लांनाया
ओ नोंसिनिखौनो लाबोदों दाख्लै जोहाबो बे आनैयानो आनै लांनाय खालिनो आनै थाइसे ओमफ्राय आंनो थाइसे हरबाय।
ए ओमफ्राय नोंस्राबा मारै गोखैखो मोनसनखो
नो आनै आनैआसो खादों इबो मारै गाव लांनायाबो मायदि थाय इखौनो सो सोंनो बावगासिनो दहाय फैनायावबो सोंनो बावबाय
मोनायावबो सो
उमहो गोसोआवनो गैया सोंनो।
आहाबो। गो गोखैखौसो गोथाव मोनो दाख्लैयो अमाजों उम।
दुदालिजोंसो जानो गोथाव मोनलां। खुमब्राफोरखौ दाख्लैहाय बैयाव अमाजों संबावदोंमोन ना ओ।
बेयावबो
लिबुसो सिबनानै जादों आङो। दाउफोरजों गो एसे गोखैसिननो अमानिफ्राइ दाउजों बांसिन एसे गोखै मोनसि माबाजों अमाजों बारा गोखै मोनजानो नागिरा। ओ अमाया गोखैखौ दानगारो। ओं मानोबा खम जायो एसे जि उन्दु ओंखा बानाय मोनला बायदोंहाय माबा खेबसे हरबावनोसै नामा ने ओ यि जाबाथाय ओ एसे खालामथारनो र। ओं रनसाय फरायला बायनांसि
हो
र आं इसे फरायहरला बायनोसै। आथिं थोंब्रै दं ओं खोमा मोननै मेगन फारनै आं हरनोसै होनबा?
ओं दे हरदो।